बेलासे समनि नोंथांनिसिम खुलुमहरबाय।
हेलौ नोंथां।
अ नोंथां खोनादों दे जागायदो दानिया गुबै आयदायाव फैदो।
हेलौ
औ खोनादो खोनादो।
औ
खोनादों। खोनादों।
आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा
हागोन हागोन हागोन।
ओव ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे जोंनि बरफोरा मा मा ओंख्रि जायो।
नोंगौ नोंथां जों बर फोरा बांसिनै दा दैज्लां बोथोर स- समाव माने थास बिबारखौ जायो बा थास बिबार जानो थाखाय खोब थास बिफांनि। गुदि गुदि बा होनो थास आइथिंखौबो नागिरहैयो थास बिबार नागिरहैयो आथिखालाव। मा होनो बांसिनै जोङो थास बिट्रिखौ बिदिनो। ओ नाफोरजों जायो बिदिनो सामफोरजों जायो बिदिनो। गुसिंग्राफोरजोंबो जायो बिदिनो। गांजेमाफोरजोंबो जायो बिदिनो नाथुरफोरजोंबो जायो आरो नोंथां। बांसिनै जोङो गोथाव मोनो बेफोरजों जायोब्ला आरो जोङो ना गोरानथ जो बुंनाङा बिराद गोथाव जायो थास बिबारा बा थास बिबारा बा थास आयथिङा। बुंनो थाङोब्ला जों बांसिनै जोंथ हौवाफोरा बांसिन संनो रोङा ना इसेबां मोजां संनो रोङा। नोंगौ हौवा मानसिफोराबो इदि संनो रोङा नङा माने गोबां सोरबा सोरबाथ बिराद गोरों गोरों ओंख्रि ओंखाम बिदि भाजि एवनो गोरों। गोबां गोरों गोरों दा दङ आरो सेंग्राफोर फोराबो हिनजावफोरनिफ्रायबो बांसिनसो रोंग्रा दंबावोसो। होमब्लाबो आं दा बिदि रोङाखै दा संनो रोंथवाखै अ आं दा ओंख्रि होननानै बुंबा जोंनि। बरआरिनि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जों अनलाजों दाउ बिदिनो नारजि अमा बेदर नारजि जिजों हांसो उवा मा होनो औवा मेवाइजों खुसिया ना खुसिया बिदिनो बायदि बायदिफोरखौ जोङो संनानै जानाय जायो आरो दै बरनि दोरोङारि ओंख्रिया गिबियावनो थायो अनलाजों दाउ बा नोंथाङा। ओंख्रि संनायनि बागै सावरायनो ना मा होन्दोंमोन नोंथां?
औ नोंथां।
अ नोंथाङाबा एसे फोरमायग्रोदो मा मानि सायाव सावरायनाया मोजां जोङो।
अनलाजों दाउनि सायाव सावरायोब्ला मोजांसिन जागोन नामा नोंथां?
औ जोङो अनलाखौ गिबियावनो जोङो माइरंनिफ्राय जोङो। अन गुन्दै खालामना लाग्रोनाय जायो जेरै जों अनलाखो जोङो अनला संनो थाखाय। थाखाय जोङो फार्स्टआवनो जोङो माइरंखौ दैयाव सोमग्रोनाय जायो। सोमखांनायनि उनाव जोङो उवाल बा गायेन बा जोङो मिसिङाव। गुन्दै खालामना लायो ओमफ्राय दैया ग्लब ग्लब गोदौनाय। बै गोदौफुनाय समाव जोङो अन गुन्दैखौ होनानै। होनाय जायो बिनि उनाव अनला ओंख्रि जायो। बिनि उनाव जोङो बेदरखौ एवखांना लानानै बा बेदरखौ मोजां साफा मो-मोनजासे एवनानै दोनख- खांनायनि उनाव जों बेदरखौ अनलानि। बा बै गुदुङाव होसनानै होनाय जायो। बिदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो बा जोङो। आयदा लायै आयदा बा जोङो माबायदि सङो माबायदि खालामनांगौ बेखौ गाव गावनि संनायसो खोथ दा बियो माबायदियै संनांगौ आं बिदि संनायखौ नुबोदों आरो माने जोंथ अनला ओंख्रिखौ जाख फायो नालाय अमा बेदरनि गैयाब्लाबो मालाबा समाव जों नाजोंनो संनानै जायो मालाबा समाव जों खुसियाजों संनानै जायो। मालाबा समाव जों बारलिजों संना जायो मालाबा समाव जोङो ना खावैजों बिदिनो जायो बिदिनो बायदि बायदि नाफोरजों जोङो संनानै जायो आरो नोंथां। नोंथाङाबो दे एसे फोरमायदो दे फोरमायदो नोंथाङाबो एसे
अनदलाजों दाउनि सायावनो ना नोंथां
औ औ औ
औ बिदिनो जोंना अनला संनो थाखाय गिबियाव माइरंनि गोनां जायो। माइरंखौ गिबियावनो सुनानै सोमग्रिनानै लानाय जायो आरो बिनिफ्राय सोमनानै दसे थानानै जेब्ला माइरंआ रुयो अब्ला माइरंखौ खेरखा बा खादाफ्राव दसे समनि थाखाय बोखांनानै दोनथ'नाय जायो। बेनि उनाव उवाल बा दिंखि नङाबा आथिखालाव ओंखारनाय जि मेसिन बिनि गेजेरजों जों अनखौ गुन्दै खालामनानै लाग्रोनाय जायो अनला संनो थाखाय जोंहा खारदैनि गोनां जायो। खारदैखौ जोङो थालिरनि फस्लाखौ बा सबायाइनि बिगुर बा बिखौखौ जोङो सावनानै हांगार बानायनानै ओ बिनिफ्राय खारदैखौ जोङो दिहननाय जायो। अनलाखौ बिदिनो जों गोबां गुबुन गुबुन रोखोम जों जानो हायो जेरै ओ अनलाजों दाउ थाइगिरजों अनला खमा बिबारजों अनला ओ गाम्बारि बिबारजों अनला बेफोरबायदि आरोना नोंथाङा अनलाजों दाउ संनो थाखाय जोंहा गिबियावनो ओ दाउ बेदरखौ एवग्रोननानै लानाय जायो बिनि उनाव दै होनाय जायो दैया ग्लब्लब गोदौबाथाय जोंहा उनखौ फ्रि फ्रियै हरनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव अन होखांनायनि उनाव जोंहा खारदै होनाय जायो बिनि उनाव जोंहा ओ अनला ओंख्रिखौ एरबाय थानाय जायो जाहाथे अनला ओंख्रिया लाथाखाया बिनि थाखाय आरो नोंथा जोंहा अनला ओंख्रिखौ बर'नि ओ हाथासुनि हाबायावबो होनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव ओ बिदिनो जोंना बर'फोरा माखासे गोबां ओंख्रिफोर जायो। ओ बिनिनो आं नारजि अमानि सायाव बुंनो सानदों नोंथां
दे बुंबाय था नोंथां बुंबाय था
औ नारजि अमा संनो थाखाय जोंना गिबियावनो नार्जिनि गोनां जाग्रोयो नारजिखौ जोङो फाथो फाथो बिफांनिफ्राय खानानै बेखौ जि बिलाइखौ जोङो खानानै फोरानो बे बिलाइानो राननानै नारजि जायो आरो नोंथाङा बेनिफ्राय नारजियाबो मोननै रोखोमनि थायो मोनसेया गोदै आरो मोनसेया गोखा जोंहा गिबियावनो नारजिखौ नार्जि गोरानखौ सोमनानै दोनग्रोनाय जायो। बेनि उनाव अमा बेदरजों संगोन नालाय जोंहा अमा बेदरखौ एवनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव ओ नारजिखौ खारदै होनानै बेलेग गुबुन आइजेंआव संनानै लानाय जायो। बिनि उनाव नारजिया दोलो दोलो जायोब्ला एवनानै लानाय बेदराव होसननानै बेबायदियैनो नारजि अमाखौ संनाय जायो आरो नोंथां नोंथाङा फोरमायबावनो हागोन नामा बर'फोरनि ओंख्रिनि सोमोन्दै
मा होनदो नोंथां मा होनदो नोंथां
बर'फोरनि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै आरो माखासे फोरमायबावनो हागोन नामा होन्दों नोंथां
नंगौ नोंथां आं मोनसे नोंनो मोजां बर'फोरनि ओंख्रि जाय ओंख्रियानो गोबां गोथाव बा गोबां सुबुंफोरा बे ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो। जेरै जोङो थारै फस्लार थारि फस्ल थारि फस्लाजों हांसो बेदर जों थारै फस्लाखौ माबोरदि ओंख्रिखौ जों माबायदि सङो होनोब्ला गिबियावनो जों फारस्टआवनो माने जोङो थारिम फस्लाखौ जोङो दानफायग्रोना लाग्रो दानफायखांनायनि उनाव जोङो थाइें फस्लाखौ जिरो बा जोङो माखासे अबे बबेखिनिया ओंख्रि जाजायो बे जाजानायखिनिखौ जोङो मोजाङै जिरनानै मोजाङै फिसा फिसा हाफ्लेनानै लाग्रोनाय जायो बिनि उनाव जोङो थारें फस्लाखौ जों बायदि बायदि बेदरफोरजों जों जानो हायो आं गिबियावनो नोंनो खोन्थानाय होबाय मा होनोब्ला माजो जायो हांसोसो जायो बिनि उनाव जोङो माबाजोंबो गोथाव जायो ब्रयलार बेदर अमा बेदर हांसो बेदरजोंसो बुंखाबाय आं खोब गोथाव जायो आरो नोंथां नोंथाङा मालाबा समाव जानानै जायाखैबा खोब गोथाव जायो बा एवनानै जानांगौ बा जोङो मो मोजाङै बिदिनो इ माबायाव थार फरस जों एसे माब्लाबासो होफानांगौ बिदिनो मटर होफानांगौ साना बुट होफानांगौ बिनिफ्राय बिदिनो आलु दरसे दरनै होफैबाथ' बांसिनथ' गोथाव जायो बेबो बे ओंख्रिखौबो गोबां सुबुंफोरानो संनानै जायो बा गोथाव मोनो बा जों सुबुंफोरा बेखौ बांसिनै जानाय जायो आरो संनानै नोंथाङा माबायदि सङो बेखौ आरो माबायदि गोथाव मोनो ना नोंथाङा जाथ हैैफेराखै नामा बे ओंख्रिखौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होदो
हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनाबाय दं नोंथाङा बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायबावदों आंनो
अ नोंथां जोङो थारैनो फस्थजों ओंख्रि संनाय बे थारैन फसथ जजों ओंख्रि संनाय बा जोङो दाउ बेदरजों सङो बेखौ जों माबायदि संनाय जायो माबायदि खालामनाय जायो बेखौ एसे फोरमायना होदो नोंथाङा थाबैनो आंनो
थारििर फस्ला संनोबाथ' जोंना गिबियावनो थालिर बिफांखौ दानफायनानै बिनि गेजेराव थानाय ओ थालिरनिनो माबा दं आरोना गेजेराव मोनसे थारििर फस्ला होनो जायखौ जोङो बेखौ जिरनायनि गेजेराव थानाय गेजेरनि जि गोरलै बाहागो बेखौ जोङो जानाय जायो आरो नोंथां थालिर फस्लाखौ जोङो गिबियावनो हानानै लाग्रोबाय बिनि उनाव बेदरजों संगोन नालाय जोङो बेदरखौ एवनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव बेदरा एसे एवफ्रांखांनायनि उनाव थालिर खरसाखौ होनानै बेखौ एवबोनाय जायो आरो नोंथां बेबायदियैनो थालिर फस्ला जों बेदरखौ एवनाय जायो खोनादोंना नोंथाङा हेलौ नोंथां
खोनाबाय दं नोंथां थाबैनो फोरमायबावदो आंनो माखासे गियानफोरखौ माबायदि संनांगौ माबायदि खालामनांगौ बेखौ रोखा खालामना हो
जोंनिथिं बेबायदियैनो सङो थालिर फस्ला जों बेदरखौ। ओ बेनिफ्राय आङो नोंथांनो मोनसे ओंख्रिनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों ओ बे ओंख्रियानो जाहैबाय थास' बिबार जोंना थास' बिबारखौ अमा बेदरजोंबो जायो बयलारजोंबो जायो बा ना गोरानफोरजोंबो जायो थास' बिबारखौ जोङो ओ हाग्रानिफ्रायबो मोननाय जायो थास' बिबारजों ओम अमा बेदर संनो थाखाय जोङो गिबियावनो ओ अमा बेदरखौ एवनानै लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव थास'खौ होनानै बेखौ एवनाय जायो बेनि उनाव बियो जेब्ला मोनहां जायो बा ग्ले ग्ले जायो अब्ला बेयाव नारें होनाय जायो आरो नोंथां जाहाथे बियो माना बिनि थाखाय।
जासिगोन खोमा नोंथां दिनै।
औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय।
औ दे।